नोंथां औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा समदोंबा आंदों मोननैसो आयदानि बागै सावरायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां थारैनो
औ बिदिब्ला जोङो मा होनो जोंनिया बर'नि ओंख्रि अन अनला ओंख्रिया जोंनिया बर'नि गुबै ओंख्रि नङा होमबा नोंथां बे ओंख्रिखौ माजों संना जायो एबा माबायदि जायो बेनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां बिदिब्ला आङो नोंथांनि सिगावहाय एसे फोर आं जा हायो बेखौनो एसे फोरमायनानै होनोसै
औ
जेरै जोंना अनला ओंख्रिखौथ' जोंनि बर' सुबुंफोरा गासैबोआनो जायो नङा होमब्ला नोंथां माने बयबो न'रावनो थायो बिदिनो जोंना अनला ओंख्रिखौहाय संनानै जानाया माने जोंना मोननै रोखोमाव जानो हायो जेरैहाय जोंना खारै आरो मैखि होननानै बुङो जाय बेखौ जोङो खारैबो जानो हायो आरो मैखिबो जानो हायो बे अनलाखौहाय बिदिनो जोंना अनलाखौ गिबियावनो संनो थाखाय खारै संनोब्ला जोंनो खारै नांगौ जायो आरो बिदिनो मैखि सङोब्ला मैखि जायगायाव गोखै बेखौ नांग्रोगो जायो बिदिनो जोंहा खारैखौ माबायदि बानाय रो होननानै बुङोब्ला जोंना खारैया थालिरनिफ्राय जायो बिदिनो फस्ला आरो थालिर मादा जों माने बेखौ जिरनानै सान्दुंआव फोराननानैहाय बेखौ रानोब्ला जोङो सावना होयो सावनानैहाय बिनि हांगारा जोंना खारै जायो आरो नोंथां। जों बेखौनो माने अनला खारै ओ जानो हायो आरो बेजोंनो। ओ जोंना ओ अनला खारै संनायाव एबा अनला खारै बानायनायाव गिबियावनो जोंना माइरं ओ माइरं एसे नांगोन। माने जोङो बेखौनो माइरंजोंनो जाग्रा ओंखामजोंनो माने जों बे खौ ओंख्रिखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां। ओ जेरै जोंना बेखौ बानायनो थाखाय माइरं जों एसे सोमनानै लाग्रोनांगोन सिगाङावनो। सोबनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ बिदिनो जोङो सुखांनांगोन ओ सुखांनानैहाय सुखांनायनि उनावहाय जोङो बिनि दैखौ एसे सर' होनानै जोङो ओ दिंखि एबा उवालफोराव लानांगोन। बेनि उनावहाय जोङो ओ अनला खारैजों जानो थाखाय दाउ बेदर एबा अमा बेदर लाबोनानै दोननायखौ जोङो एवनानै लाग्रोनांगोन नोंथां बिदिनो बिनि उनाव जोङो बे ओ एवफ्रामना लानायनि उनावहाय जोङो अनला खारैनि थाखाय दै नांगोन जोंनो। सिगाङावनो बे दैखौ जोङो गुदुं खालामनानै बेखौ गोदौ होनाय जायो आरो नोंथां। ओ जे बा जोंना बै अनलानि दैया गोदौवो अब्ला जोङो बेवहाय बिदिनो खारै संख्रैबो होनानै लाखानो हायो। ओ बिदिनो जोङो ओ खारै बो खारै संख्रैफोरखौ होनायनि उनावहाय जों बेखौ गोदौ होबाय थानानै जोङो देनानै लानाय ओ माइरं गुन्दैखौहाय जोङो एबा अन गुन्दैखौहाय जोङो आखाइजों साबस्रि साबस्रि होनांगौ। मानोना जोङो बेखौ खनसेनो होयोब्ला जोंना अनला खारैया लाथा खानो नागिरो। बेनिखायनो जोङो आखाइजोंहाय सास्रि सास्रि होनानैहाय जोङो ओ खोस्लि खोस्लिजोंहाय एरबाय थानांगौ आरो नोंथां। ओ बेखौ माने ए-एरबाय थायोब्ला जोंना बेयो लाथा खानो नागिरा। ओ जोङो बेखौ एरबाय थानानै ओ बिदिनो जोंहा एवफ्रामनानै लानाय ओ अन-अनलायाव होनो थाखाय बेदर एवफ्रामनानै लानायखौ जोङो बेखौ जेब्ला अनलायाहाय गोदौबाय थायो। अब्ला बे समावहाय जोङो बै बेदरखौ माने गारस'नानै होनाय जायो आरो नोंथां।
औ
बिदिनो जोंना अनलाजों दाउ जोबोर गोथाव जायो। ओ बिदिनो जोंना मोन्नै खौबो मिक्स खालामनानै जोङो बेखौ दसे गोबाव गोदौ होबावनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो ओ मोननो खमायाव जोङो बेखौ संख्रि नायनाय जायो एबा खारै। नांदोना नाङाखै माने जों बिखौ साखिनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो ओ खारै एबा संख्रि नाङाखैबा जोङो ओ लास्टावबो माने जों मोन्नोसै टाइमावबो होफिननो हायो आ रो नोंथां। बिदिनो जोङो बेखौ होखांनायनि उनावहाय जोङो ओ जानो जानायनि माने महराव फैयो जेन जों जानो हायो। बिखौ जोङो खांना दोननानैहाय ओ जोङो ओ लासैनो माने बेखौ जानो हानाय जायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोंना अनला खारैखौ बेदरजोंल' नङा जोंना अनला खारैखौहाय ओ बिदिनो ओ अनला फाख्रिफोरबो संनानै जानो हायो। जेरै ओ लाइ बिलाइफोरखौ होनानै जोंआ अनलाय फाख्रि जानो हायो आरो जोंना बिदिनो अ अनला खारैयावहाय जोंना अ बायदिसिना जायखौ बुङो जोङो खोमा बिबार। बे खोमा बिबारखौबो माने जोङो अनला खारैजों जानो हायो जोबोर गोथाव जायो। ओ बिदिनो जोंना ओ अनला खारैया ओ बर'नि ओंख्रिखोबो माने जोबोर गोथाव आरो। बर'नि ओंख्रै होननानै जोङो बयबो मोनथियो अनला खारैखौहाय। ओ बिदिनो जोंना ओ जायखौ बुङो जोङो अनला मै खि बे अनला मैखियावबो जोंना जोङो बांसिन अनला मैखिखौ माने जोङो नाजों जानाय जायो आरो नोंथां बांसिनानो। जोङो अनला मैखि बानायनोब्ला जोंना बिदिनो थालिर बिदिनो जोङो ओ उम जोंनाथ' खारै खारैयासो थायेरजों आय जायो नालाय बेनिखायनो जोंहा मै खिया जायखौ बुङो जोङो थाइगिर बै थाइगिर फिथाइखौ माने जोङो बिदिनो लाबोनांगोन लाबोनानै बेखौ सिथा सिथा हानानैहाय जोङो बिदिनो अनला खारैयाव होनानै जोङो बेखौ मैखि बानायनो हायो आरो नोंथां बिदिनो जोंना अनला हारिया न'आव जानायनि अनगायैबो जोङो गोबां बि बिदिनो हाबाफोरावबो जोंना बाहायनाय जायो जेरै हाथा खुरनायफोरावबो जोंना अनला खारैखौ बाहायनाय जायो जोंनाथ' बर'नि हाथा खुरनाय हाबायाव माने अनला खारैनि गोनांथिथार जोङो माने फैना गोदानाहाय बेखौ संनानैहाय रायजो राजाफोरनो गासैनिबो जाहोनाय जायो बेयो जोंना मोनसे नेमखान्थि अनला खारैजोंहाय बेनिखायनो जोंनि बर' सुबुंफोराहाय न'फोराव जानायनि अनगायैबो एबा बेफोरबायदि हाबाफोराव होनायनि अनगायैबो जोंना जेरै गोबां मिथिं गेदेर गेदेर बर'फोरनि सायद स मिथिंफोरावबो जोंना अनला खारैखायाव जों होनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो जोंना अनला बर'नि अनला हारियाहाय माने गोबां बिदिनो मिथिं एबा बिदिनो जोंना जेरैहाय हटेलफोरावबो माने फानजानायखौ जोङो नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बे अनला ओंख्रिया माने गोबां माने गोथाव माने खहाबथाव ओंख्रि माने बेखौ जों सोरबा जुदि बे जानानै नायदोंब्ला बे माने फि जाफिननो लुबैगोन आरो नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला जोंना गोबां माने खहाबथाव ओंख्रि बियो बिदिनो जोंना गोबां रो खोमैबो बानायनानै जानायनि गेजेरजों जोंना ओ बिदिनो बर' सुबुंफोराहाय अनला खारैखौ गोबां सुबुङानो जाखायोनोखा बिदिनो जोंना गोबां गुबुन सुबुंफोरखौबो जोङो लासै लासैनो जोङो जानायखौ माने मोन मिथिगोन एबा नुनो मोनगोन आरो नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'नि ओंख्रि अनला ओंख्रिया जेरै हटेलफोरावबो जोंना फानजानाय जानानै फैबाय जोंनि बर' हटेलफोरावहाय जोंना अनला खारैखौ फाननाय जायो नालाय नोंथां बेनिखायनो जोंना अनलाइन खालामनाबो जोंना बे ओंख्रिखौहाय मोनो आरो नोंथां जेरै ओ जोंना बर'नि हटेलफोरावसो बांसिन जोंना बे अनला ओंख्रिखौ माने जोङो मोनो आरो जेरै जोंना दाउजोंल' नङा अमाफोरजोंबो जोंना बे अनलाखौहाय बानायनानै जानाय जायो आरो नोंथां गोबां सुबुंफोरानो जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबाङानो जाखायो माने रावबो जाया होननाय माने जाया होननानै माने रावबो बुंनो हाया आरो ओ बिदिब्ला ओ नोंथाङाबो बर'फोरनि ओंख्रिनि बागै एस दे फोरमायनानै होदो
औ ओ नोंथाङाथ' बुंलांजोबबाय नङा होमबा नोंथां अनला ओंख्रि जोङो ना एबा जोङो बेदरफोरजों गोबां रोखोमनि जोङो खहाब थावना एबा जोङो थावनाखौ जोङो संना जानायखौ नुनो मोनो बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो संनायफोराव आखा फाखा खा माबादि ओंख्रि होबा माबादि संबा मादि गोथाव जायो बेखौ मोजाङैनो मिथिखागौ जोङो ना बेदरनि अनगायै जोङो अनला खारैखौ जों गोबां रोखोमनि मैगं होना जानो हायो जेरै जोङो मेवाइजों अनला एबा जोङो बासिगि बिबार सेवालि बिबार बिदिनो जोङो गाम्बारि बिबार गोबां बिदिनो जोङो मुला गोरानजों जोङो गोबां जानो हायो गोबां गोथाव जायो जोङो बिदिनो ओ बर'नि मोनसे जोङो माइबंफोर फोरबो जाबाबो जोङो अनला ओंख्रि जों होनायखौ नुनो मोनो एबा जोङो माइरं गोरलै होनाय समाव जोङो रायफोरनो ओ संनानै गोबां जा होयो नङा होमबा नोंथां गोबां जोङो। ओ बिदि होनायखौ जों नुबो नुबोयो ओ जोङो नाथाय आथिखा आथिखालाव जोङो अनला ओंख्रिफोरखौ संनो रोङाबाबो जोंहा जेबो ओ गिनांगौ जेबो जेनेबा रोंनि जेबो गोनांथि थियानो‌ गैला जोङो ओ मबाइल फोरावबो जोङो बर' आइजोफोरा गोबां अनला ओंख्रि संनाय एबा जोङो सबाय ओ सबबायजों अनला लगायनानै जोङो संनाय एबा लाइ फाख्रि लाइजों गायनानै गोजां बोथोर समाव जोङो लाइजों संनाय ओ बिदि जोङो गोबां नुनो मोनो। ओ बेफोरखौ बिथांमोना ओ संनाय खावनायफोरखौ बिदिनो अनलाफोरजों दाउ एबा ना एबा अमाजों संनायफोरखौ गोबां ओ ससियेल मिेडियानि गेजेरजों एबा गावनि ओ भिडिअ होनानै गावनि चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोना हो जों नुनो मोनो बेहायनो ओ रोङिफोरा गोबां नायनानै जोङो संनायखौ जोङो नुनो मोनो मबाइलफोरनि गेजेरावनो नङा होमबा नोंथां ओ ओ अनला ओंख्रियाथ' ओ गासैबो ओ जोंनि खाथि खाला थानाय ओ गुबुन हारिबाबो बिथांमोना जोंनिखौ ओ संनाय खावनायखौ नुनानै गोबां ओ बिदिनो जोंनियाव गोबां सोलोंलांनो हमनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबानो नों नोंथां ओ बिदिनो ओ बर'नि ओंख्रिफोरखौ बिथांमोना जोबोर मोजां मोनो ओ बिदिनो जोंनिया ओ बर'फोरनि संनाय खावनायफोरा एसे गुबुननिसाय ओ आलादा जानायखौ जों ओ गोबां नुनो मोनो ओ बिदिनो जोङो ओ मोखैबाबो जोङो खारैबाबो गोबां ओ मोजां ओ जोङो नांखानाय ओ खारै संख्रि जोङो ज्रोम संना जानायखौ जों गोबां नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां ओ माबायदि ओ बेसां खारै होबा बेसां ओ मैगंफोरा बेसां खहाबथारा जागोन एबा जोङो मै बेफोरखौबो जोङो गोबां रोखोमनि जोङो ग्रोब ग्रोब नायनानै संनाय रोंनायखौ जोङो आखा फाखाखौ गोबां नुनो मोनो ओ बिदिनो जोङो गोबां मिखिबो जानाय नुयो अनलाफोरखौ जोङो नोंथाङा बुंनो हानाय बायदि थाइगिर फोरजों एबा जोङो थेख्रा फुजि गोखैजों बिदिनो गोबां जोङो ओ नाफोर हाखरनि ना एबा जोङो गुरनानै लाबोनाय सें ना ओ गोरैनाा बोथिया नाफोरजों जों गोबां रोखोमनि संनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओ जोंहा आथिखालाव जोङो गामि ओनसोलावबो नङा जोङो गुबुनाव थाहैनायबाबो जोङो ओ बि ओंख्रिखौ जोङो बिथांमोनखौ गारनाय एबा जों बावहाब ना थानायखौ जों नुनो मोनाखै बिथांमोनाबो जायो नाथाय बिथांमोनहा संनो टाइम मोननाय एबा ओ बिदिनो टाइमजों ओ समजों होसोफानानै बिथांमोना संना जानो मोना एबा ओ मोनस'वा गोजानफोरावबो बिथांमोना ओ गलाफोरनिफ्राय बिदिनो ओ नोगोरफोराव बिदिनो बर'फोरा गिदिर गिदिर ओ बिदिनो हटेल बानायनायफ्राव बिथांमोना अनलाजों दाउ एबा सबायाइफोरखौ खौ जों गोबां संनाय नुयो बेवहायनो बिथांमोना ओ अनलाइन खालामनानै अर्डार खालामनानै बिथांमोना जाहैनायखौ जों गोबां नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो नोंथां जोंहा समाबो जाहोहोलांबाय नङा होमबा नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां
नोंथांनिसिमबो
औ दे नोंथां बिदिबा गोजोनथोंसै औ